हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामनानै दं?
आं ओरैनो दं।
अ अब्ला नोंथाङा औ बुं हेलौ
नोंथाङा
नोंथांना औ दे बुं दे। हेलौ?